औ प्रब्लेम जादों एसे हेलौ औ खोनाबाय दे औ औ नोंथां खोनाबाय औ खोनाबाय दे
औ औ नेटआ ओन नोंथाङा एसे मोजां जायगायाव थानो नेटआ एसे प्रब्लेम जादों
औ औ जोंनिथिंजाय नेटानो एसे प्रब्लेम जानानै औ खोनाबाय दे बुं
थाङा दायो मा खालामगासिनो दं
आं दा ओरैनो जिरायनानै दंमोन आरोना
औ
औ खोनाबाय दा
दे औ औ खोनादों नोंथां दं ओरैनो जिरायना दं आंबो औ नोंथां आंनि आंनि फन खालामनायनि जाहोनानो जा जाबाय
औ
खोनादों दा नोंथां
औ खोनादों खोनादों
औ आंनि कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय औ आं दिनै बेहाय आं दा दायो जोंनि हारिमुनि सायाव आङो एसे सावरायनो लानो नागिरदोंमोन
औ दे सावरायजायो
औ
औ दे सावरायजायो दे औ सावराय जायो।
उम औ जों थ' हारिमु होनबाथाय मोनथिखायो नङा होमबा
औ
जोंनि मोनसे दोरोङारि खान्थि नोङा
उम
मोनसे हारि हारिमु जानोब्ला नोङा होमबा जोंनि हारिनि महर मुस्रि जायोना
औ
बेनो हारिमु जाय हारिखौ जों सिनायथिनाय मोनसे हारिखौ जों सिनायनो हायो जों मानि गेजेरजों सिनायनो हायो जोंनि गाननाय जोमनाय। जोंनि। जानाय लोंनाय। जोंनि राव हारिमु। नङा होमबा?
औ। औ।
औ अब्ला दायो जोङो औ दामनाय। देनाय नङा होमबा बेनि गेजेरजों औ। जोङो दायो अब्ला जोङो सावरायनो लादोनि। जोंनि दोरोङारि खान्थि बायदिनि जोंनि। दामनाय देनाय नङा होमबा।
औ।
औ जोंनि। थ' गुबै जोंनि। खेराइ फोरबोनि गुबै जोङो। होनोब्लाथाय फोरबोफोरनि बागुरुम्बानि जेरैहाय जों दामनाय देनायनि होनोब्ला जोङो खाम सि बेनो नङा होमब्ला नोंथां? जथा सेरजा औ अब्ला जोङो दा औ अब्ला। दा जोङो सिफुंनि सायाव एसे एसे सावरायलांनो सानदोंमोन नोंथां।
औ दे सावराय
औ जोंथ'। सिफुंआ जोंनिनो मोनसे दोरोङारि खान्थि दाम। नङा होमबा नोंथां। औ बेखौ जोङो औ बेखौ जोङो। जों खुगाजो दामनाय नुनो मोनो। नङा होमबा? खुगाजोंनो सुयो आरो ना। खुगाजों सुयो अब्ला बे सिफुंखौ मा माबायदि बानायो। बे सिफुंखौ औवानिफ्राय बानायनाय। जायो नोंथाङा मिथिगोन ना औ औवा बिजखौ मिथिगोन ना नोंथाङा औ औव बिज औ औ औ सिङाव ओ गुदुं थानांगोन नालाय ओमफाय बे सिफुंनि गुदुंङआनो जाहैबाय गुदुंबा नोंथां।
औ
नोंगौ दा?
औ नंगौ गुदुंबा।
औ औ सिफुंनि गुदुंआ गुदुंबा बे जोंनि गुबै दोरोङारि खान्थि दामग्रा नोंगौना नङा नोंथां
औ नंगौ
नंगौना नोंथां अब्ला नोंथाङा खाम औ आंथ' सिफुंनि सायाव बुंबाय अब्ला नोंथाङा खामनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ खामाबो जोंनि दोरोङारि खान्थिनि मोनसे दामजु आरोना जोंनि बे बागुरुम्बा मोसानायाव बे खामजोंनो दामनानै मोसा जाया आरो ना खाम सिफुं
औ नंगौ नोंथां
बेबा गुरुमबा मोस मोसानायनि दामजुखौ बेजोंनो दामनाय जायो आरो ना औ दा आरो बेनि अनगा अनगायैबो बैसागो फोरबो खेराइ फोरबो फोरबो बाथौ फोरबो बेफोरावबो जोङो ओं खामजोंनो दाम माने माबा खालामो आरो ना जोंनि बे बाथौ दोहोरोमावबो औ खेराइआवबो जोंङो बे खाम खौनो दामो बैसागु फोरबोआव बो जोंङो बे खामखौनो दामो आरोना खामजोंनो जोंङो रंजायो ओनिफ्राय दा बे खाम सिफुं आरो जथा बे सेरजा बेफोरखौ मोनब्रैखौ लानानैनो जोङो जोंनि माबानि फोरबोफोरखौ फालिनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
सेंग्रा सिख्ला गासैबो जमा जानानै बे बिदिनो दामनानै रंजायो मोसायो औ जोंनि कालसारखौ बेजोंनो जों दिन्थि बियो आरो
औ नंगौ नोंगौ।
बिनि अनगायैब बो ओ सेरजा हुनो रोंगौ ना नोंथाङा?
आं सेरजाखौ हुनो रोङा दे नोंथां। आं सेरजानि दुदुं खौल मिथिगो नोंथां।
अ सेद-सेरजानि दुरुंखौ माजों बानायनाय जायो?
औ बेखौ नोंथाङासो फोरमायनांसिगोन। दे अब्ला सेरजानि बागै नोंथाङा फोरमायना हो आंनो औ
बुरजानि नों बबे मोनसे माबाखौ मिथिगौ?
दुदुंखौ मिथिगो आं दुदुं ओ दुदुंखौ मोनब्रै होनना होननानै आं मिथिगौ।
औ
दे नोंथाङा
औ आरो बे जथा माने बे सेरजाखौ बबे बबे माबानायाव फोरबोआव बाहायनाय जायो बेफ
ओं औ बेखौ नोंथाङासो फोरमायनांसिगोन औ दे।
बे सेरजाखौ माने जोंनि बे दोहो माबायाव मा होनो खेराइ फोरबो बागुरुम्बा बेफोरावनो बाहायनाय जायोना बैसागु फोरबो फोरावनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरोना बे खेराइआ आरो बे जथायाबो आर दाना जोबोद गोनांथाम आरो लोगोसे दङ जोंहा जोंनि बे ओ हारिमुआव बे गंगोना होननाय मोनसे दंना
औ गंगोना।
ओं बे गंगोनाखौ औवाजोंनो बानायनाय जायो आरोना। औवाखौनो औवाखौनो बानायनानै बेबदि खरआवदि लायोना? बे गंगोना। खुगाजों दामो आरोना बेख
ओ अ अ
बेखिनिखौ मिथ मिथिगौ आरो आङो। कालचारनि होनबा थाय
कालचारनि औ
खौनो मिथियो जों मोनसे हारिनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बिदिनो फोरबोफोर फालिनाय। बोथोरारि फोरबो नु नखरारि फोरबो बेफोर फालिनाय गाननाय जोमनायफोरनिफायनो जोङो। माने मोनसे जोंनि हारिमुनि कालसार फोर खौ दिन्थिनो हायो आरोना?
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा माबाफोर आरो बिनि अनगायै मिथिबावगोन नामा जोंनि बे दामजु हारिमुनि
दामजुखौथ' औ
दामजु फोरनि मुं
जोंनि हारिनि नोंथाङानो नोंथाङा फोरमायबाय जेरैहाय खाम सिफुं सेरजा जट था
औ आरो दंबावो मोनसे बियो जाबाय हारमुनियामा आरो ना? बे हारमुनियामखौबो अ बेखौ मनलि बेखौबो बावलांदों आरोना बे हारिमुनि जोंनि बे कालचाराव बे माबायाव
दे जेबो नङा फोरमायलां नोंथां औ।
औ।
औ जोंनि फोरबोआव जोंनि फोरबोआवनो बेबो बाहायजानाय आगजु आरोना नोंथां।
अ बेबो हारम'नियाम बेबो मोनसे जोबोद गोनांथार आरोना।
उम
बे नङाबा माने जोंनि बे बैसागो फोरबोआ जाया आरोना। बेखौ लाफानानैसो जायो आरो
औ नोंथां।
बेहाय नोंसिनिथिंजाय बे हारिमुखौ माबायदिहाय दि दिन्थिफुंनाय जायो बे
औ जोंनिहाय हारिमु खौ नोंथां जोंनियाव बांसिनानो होननाय जायोब्ला जोंनि बैसागो फोरबोआव जोंना खाम सिफुं जथा सेरजा बेजोंनो जोङो बांसिनानो जों सेरजाखौबो एसे खम नुनो मोनसै। दानि समाव माने सिफुं खाम जथा बेजोंनो जोङो बांसिनानो औ हारम'नियाम औ
बाहायोना?
औ बाहायो औ बेजोंनो जोंनियाव बैसागो फोरबो मोसानायखौ दिन्थिफुंनाय नुनो मोनो आरोना। आरो बेनि अनगायैबो ओनसोल लाव जोंनिनो साखाथि ओनसोलफोराव जोंनियाव मा हन खेराइ मोसानाय बेहायबो बे आगजुफोरखौ जोङो दानाय नुनो खाम सिफुं जथा सेरजा बिदिखौ जोङो बांसिनानो जों बैस बैसागो फोरबोआव दामनाय नुनो मोना स-सेरजाखौ जोङो खामख खाम सिफुं जथा खो जथा सेरजा सेरजाखौ जोङो बांसिन दामोब्लाथाय जों खेराइफोर बेफोर माखासे
बेफोरबो औ बागुरुम्बा मोसानाय खेराइ फोरबो
औ
उम उम
नोंथां
बेनि अनगायैबो आरो माबाफोर मिथिबागो दा नोंथांमोननिखि जाय जेनेबा ओ औ खोनाबाय दा ए बिनि अनगायैबो बर'नि माबाफोर दामजु थालांबावदों नामा जोंनि बे हारिमुनि दिन्थिफुंनायाव जेनेबा दामजुफोरा माबाफोर थालांबावदों नामा नोंसिनिखिजाय बाहायनायफोर माबाफोर
जोंनिहाय जोंनियाव बाहायनाय औ जोंनियाव मोनसे बाहायनाय आङो नुबोबोबाय थानो मोनदोंमोन ओ जेरैहाय औवाजों बानायनाय मोनसे गरखा होनो नोंथां
औ बे गरखायाव गरखायानो औ खोनादों
औ बे गर खाजोंबो मेथाइ रोजाब-रोजाबनो गरखा दामै दामै मेथाइ रोजाब रोजाब जोङो बैसागु फोरबोखौ जों दिन्थिफुनाय नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसेबो
औ औ जोंनिखिजायबो गथ'फोरा माने दामै दामै मोसायो आरोना
औ औ औ नंगौ नोंथां औ नोंथां ङ अब्ला जोङो दिनैनि बे आयदाफारिखौ बे-बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा
अ दे अब्लालाय
दे अब्ला औ।